हेल'।
खोनाबाय ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांङा ओरैनो दंना ओरैनो दंङब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना जोंङो माने बोरै साखोन सिखोन थानांगौ साखोन सिखोन थानायनि बेलायाव सावरायगोन आरो दा नोंथांङा दा नोंथांङा दसे सम बुंग्रोदो ओमफ्राय आंङो नोंथां बुंखांबाथाय आंबो फोरमायसै आरो।
औ। साखोन सिखोन होननानै बुंङोबा बिदिनो साखोन सिखोन थाब्लासो जोंङो बिदिनो बेराम आजार बा बेफोरनिफ्राय ओ रैखा खालामनो हागोन जेनेबा साखोन सिखोन गैयाबा मानि आथिखालाव माने गोराम गोबां बेराम आजारफोरजों माने जुगिनांनानै माने थै थैनांनानै थैनांगौ जायो बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय बिदिनो गिबियाव जे जेनबा जों जा। साखोन सिखोन थानो थाखाय जों गिबियाव साफा जेनेबा गाननाय जोमनाय साफा गाननांगोन बिदिनो जानाय लोंनाय फोर खौबो बिदिनो गुबुंले जानाय जेरै गिबियाव आबादथिलिफोराव जेनेबा रासायनारि हासार बाहायनाय जेनेबा बेफोरो लेथ्रा जानानै जेनेबा ओ मैगंफोराव जेनबा जे हासार मेडिसिन बाहायो बेफोरो मानि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि जायो मानि होनोब्ला बेफोरो मानसिनाव हाबफायोबा जेनेबा बेफोरो देहायाव जोबा गो। जोबोद खहा होनानै माने मानसिनि थांना थानायाव माने ओ गोबां हेंथा होयो आरोखि ना बिदिनो साखोन सिखोन था थाखाय जोङो गाव गावखौनो गिबियाव माने गाव गावनि जेनेबा जानाय लोंनाय जेनबा खाथि खालायाव थानाय दाखोर दालाफोर जेनेबा न'फोराव खाथि खालाफोराव दाखोर दालाफोरखौ माने गारनो नाङा बिदिनो थैनाय एबा जिब जुनारफोर थैयोब्ला जेनेबा खाथि खालाफ्राव जेनेबा न' न'फोर फोराव जेनेबा गाव गावनि जिब जुनारफोर थैयोब्ला मानि बेफोरखौ मानि खाथि खालायाव गारनो नाङा मानो होनोब्ला ओ बेफोरो लासैनो सेवनानै माने मोनसे बेराम जेनेबा बेमार गोनां मोनसे बिस गो गोनां जिनिस सोमजियो जायनि जाउनाव बियो हां लानायाव जेनेबा मोनामनानै जेनेबा फैफानानै जेनेबा खाथिफ्राव गारोब्ला जेब्ला बेयो सेवोब्ला सेवनानै मानि मानसिनि हां लानायाव गोबां खहा खालामो जायनि जाहोनाव मानसिया बेजोंबो बेराम जायो जायनि जाउनाव जिब जुनारफोरखौ बिदिनो एबा जिब जुनार थैयोब्ला बेफोरखौ माने फबनानै दोननांगौ ओमफ्राय बिदिनो आबादथिलियाव जाजेनबाय एम्फौ थैनायनि मुलि जेनेबा हाग्रा रान्नायनि मुलि बेफोरखौ सारोब्ला बेफोरो माने जोबोद गाज्रि बेफोरो मालाबाफोर जेनेबा खाथिफोराव फुख्रि बिलो बिलोमा दैमा दैसाबो थायोबा बिसोरजों लासैनो माने अखाया जेनेबा अखा हालाबायोबा जेनेबा अखा हायोबा बिसोरो
औ खोनादों नोंथां हेल' हेल'
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों दे
औ बिदिनो माने दैजों बा दैफोरजों जेनेबा अखानि दैजों बुखारलांनानै माने गोबां ओ माने दै एबा बिलोमोफोराव माने बिनि ओ जे रासायनारि हासार बाहायदोंमोन आबाद थिलिफोराव बेफोरनि दैया अखाजों सुस्रनानै मानि दैफोरखौबो गुबुं ले खालामो ओमफ्राय बेफोराव जेनेबा जाना थायो बेफोरखौ सुबुंफोरा ओ फुख्रिफोराव थानाय नाफोरखौ जायो बा बेफोराव मानिे गोबां खहा खालामो आरोना जोंनि देहायावनो ओमफाय लोगोसे जों सुबुंफोरा गरम समाव जेनेबा दैफोराव दुगैनो थाङो बेफोराव दैयाव दुगैबाबो मानिे जा सिगां समाव अखा जों सुस्रानानै जेनेबा जा ओ रासायनारि मुलिफोर आबादथिलियाव बाहायनाय बेफोरो माने फुख्रियाव माने अखानि दैजों सुस्रानानै थाङ थांजोबखाबाय जेनेबा बेफोर मानिे फुख्रिनि एबा बिलोमानि दैखौ खहा खालामखाबाय मानि बिस गोनां जाखाबाय जों बावनो दुगैहैयो मिथियैयाव बे बेयावनो दुगैयो बावनो
ओ मालाबाफोर बिनि दैखौनो लोंफ्लाङो बिदियाव मानि जोंनि देहायाव गोबां खहा खालामो आरोना मानि बेफोरखौ जों गावनो गाव सांग्रां जानानै थानांगौ बिनि थाखायनो जों गावखौनो गाव गिबि माने साखोन सिखोन लाग्रोनांगौ बेजों लोगोसे खाथि खालाफ्राव थानाय जेनेबा जा सुबुंफोर जेनेबा खाथि खालाफ्राव जेनेबा गावनि न'नि खाथिनि मानसिफोर ओै दाखोर दाला बेफोर गारनाय गाज्रि बिदिनो खाथि खालायाव जेनेबा अमा खानानै जेनेबा अमाफोरनि खिफोराबो जेनेबा बिदिनो थाम्फै जाहोयो गोबांनो बेफोर बायदिनो माने बेफोरखौबो रैखा खालामनाय माने बेफोरखौ फोसाबनाय आरो बेफोरखौ फोसाबनांगौ। माइ बेफोरखौ फोसाबनायजों फोसाब फोसाबब्लासो जोङो साखोन सिखोन जेब्ला बेराम आजारनिफ्राय गगोन आरोखिना। बिदिनो माने गाव सिगां साखोन सिखोन सिखोन थानानै मानि गुबुनखौबो साखोन सिखोन थाहोनांगौना आरोना।
औ औ।
अब्ला जोङो साखोन सिखोन थायोब्लासो बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बिदिनो लोंनाय दैफोरावबो जोङो दैफोरखौ एबा न'नि दैफोरखौ जोथोनै जेनेबा लोंनांगोन माने बेफोराव जेबो
बिस गोनां दै जेनेबा बायदिसिना बारसोमलाबायनाय एम्फौ एनला बारस्रोमनाय बेफोरबायदि दैखौ लोंनो नाङा मान नो होनोबा दैयानो जोंनि थाखाय दोन दैयानो गिबि दै नङाबा जों थांनानै थानो हाया बिनि जाउनाव दैखौ जों जेब्लायबो गिबियावनो गोग्गो दै लोंग्रोनांगौ आरो दै लोंग्रोनांगौ आरोखिना। अब्ला नोंथाङाबो जे साखोन सिखोनखौ मानो थानांगौ साखोन सिखोना जोंनि थाखाय मानो गोनां थार बिनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ जागोन दे नोंथां जोङो माने साखोन सिखोन थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। मानोना जोङो लेथ्रायै थाबाय थाबा माने जोङो मोनामगोन। मोनामनानै माने जोङो जों माने खाथियाव रावबो मानसिफ्रानो एरायनो हानाय नङा। बिदिनो जोङो दुगैयालासिनो थाबाथाय माने जों जोबोद मोनामगोन। माने जोङो दुगैथारनांगौ आरो जों सानसेयाव खेबसेबाबो खेबनैबाबो आरो दुगैनायजों लोगोसे जोङो द्रेस बायदिफोरखौ जोंङो साफफा साखोन सिखोन खालामना सुना लानांगौ बिदिनो बिसना खबार बायदिफोरखौ सुनानै साफा खालामनानै जों थानांगौ नङाबा जोङो माने दुगैयालासिनो थायोबा जोंनिया मोदोमफ्रा माने बिदिनो मोनामगोन मोनामनानै आरो गस्लायाबो मोनाम फागोन। आरो जोङो बे मोननै बुस्थुआ मोनामबाथाय नोङो जेरावबो मोनामबाय आरो नोङो जेराव थाङो बेयाव मोनामसिगोन बिदिनो मानसिफ्राबो नोंखौ लेथ्रा माथ्रा होननानै बुंसिगोन। आरो नोङो साफा थायोबा नोंखौ बयबो मानसिफ्रानो मोजां बुंगोन। जोबोद साफायै थायो सानफ्रामबो दुगैयो आरो नायनोबो समायना नुयो गुफुरनो आरो जिनिद मैलाफोरखौ माने एसेबो दोना सामफ्रामबो साफा खालामो बिदिनो माने जोंना साफा खालामनायखौ माने जोङो गो सो जाबानो जों हायो आरोना साफा खालामनाय बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो हुदा खालामनांगौ। जे जोङो फुङाव एथबां टाइमाव सिखारगोन सिखारनानै जोङो ब्रास खालामगोन ब्रास खालामनानै जोङो दसे सम बिदिनो थाबायगोन थाबायनानै जोङो बिदिनो दसे दुम रेस लानानै जोङो दैफोर लोंगोन दै लोंनानै जोङो दसे थानानै ओंखाम जागोन बायदि जों मोजां हुदाखौ खालामोब्ला माने जोङो खोब साफा जालाङोगोन आरो आरो जों दिनाव खेबनै खेबथाम दुगैनांगौ बिदिनो गस्ला लंफामफोरखौ साफा खालामनांगौ बिदिनो सुनांगौ दोननांगौ जोङो जोङो साफा थाब्लाथाय जोंखौ नुनानै बेलेगफ्राबो सोलोंदों बिदिनो थ बागोन आरो मोजाङै साफा थायोबानो माने बेमार आजारफोरखौ साफाया जोङो बांसिन माने लेथ्रा थानाय लेथ्रा थानानै जों माने बांसिन बेमार आजार खौ जोङो गावनो बारनानै लायो। जेरै जोङो सानफ्रामबो जोङो दुगैयालासिनो थायोब्ला गोलोमदैफ्रा जोंनि देहायाव आरो गावनो मोदोम सिङावनो थांफिननाय जायोबा माने जोबोद गाज्रि जायो बिदिनो लोमजानाय साजानाय बायदिफ्रा बिदियावनो जायो। बांसिन गोलोमदैफोरखौ जोङो गोरोबनाय लोगो लोगो गस्लाफोरखौ स्रांगौ आरो जोङो दुगैनांगौ जोङो बेफोर मोजां हुदाखौ खालामनांगौ आरो जोङो गुबुन गुबुन जोङो न' जोङो न'फोरनि बागै जों जोङो जोङो न'आव थानाय समाव जोङो गावनि न' बाउण्डारिफोरखौबो जोङो साफा खालामनांगौ न' खाथि खालानि बि जरपुरखौ बले आादोंं नाम गदिनो औ उसुंफोराव बिदिनो हाग्राफोर रज'दों नामा दि बायदि बायदि बिदिनो लेथ्राफोर दंबाय बायो नामा बिदिनो प्लास्टिक बायदि दंफां बिलाइ बायदिफ्रा दं नामा जोङो बेखौ नोजोर बोनानै माने जोङो साफ साफा खालामनांगौ जोंनि न'खौ गाव गावनि न'खौ साफा खालामनांगौ गाव गावनि'खखौ साफा साफा खालामबाथाय गुबुना माने नोंखौ मोजां बुंलांगोन बिदिनो न'फआा साफा थायो न'ङा साफा बागासिनो साफा गासिबो साफा बिसोरना आरो जोङो साफा थायोब्लाथाय जोंनि साननाय हनाय फाबो मोजां जायो । जोङो गोसोफ्रा साफा जायो मैला जाया जेरै साफा मानसिया बिदिनो साफा जायो। आरो गोसोफ्राबो साफा जायो आरो जों बयजोंबो मोजां रजायो। जों मा लाबाफोरफोरखौब जोङो बयबो माने गामिनि मानसिफ्रानो माने नोंखौ मानसिया बिदि नङा बे मानसिया जोबोद मोजां होननाय नोंखौ जोबोोर बासनायग्रो थागोन आरो बास जायग्राबो थागोन बिदि नोङो दिडिसिप्लिनाव थालांबाय थायोबा माने सम नोङो बयजोंबो मोजां मोनजानाय जागोन आरो नोंखौ बयबो सोलायगोन माने नोङो लोगो जानोसै सेलायगोन आरो बयबो नोंनि थाफानो लुबैगोन नो रायज्लायनो लुुबैगोन बिदिनो अबावबाफोर थाङोबाानो जों थांफानो लुुबैगोन बायदि बायदि आरो थायोबा बिदिनो साखोन सिखोनै थायोबा जोङो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो ना बिदिनो जोंो आरो जोंनि उननि फेमिलिफोरखौबो आरो जोंनि फिसा फिसौफोरखौबो जोङो बिदिनो मोजाङै फोरोंलाङोबा बिदिनो साख्रि साखोन सिखोन थानायनि बेलायाव साफायै सानफ्रामबो बिदिनो दुगैनाय बायदि बायदि बिदिनो द्रेसफोर सुनो बुंनाय बायदि आरो गथ' उन्दैफ्राथ' बिदिनो बांसिन लेथ्राखौसो मोजां मोनो नालाय बे लेथ्राफोरखौ थाखोआलासिनो साफा साफा जायगाफ्राव बिदिनो मोजां हुदाखौ बिसोर फोरोंबा माने गथ' गथ' उन्दैफ्राबो गोबां साफा जालाङो लासै लासैनो अने मानसिया जेरै खालामा बिदिनो जायो आरोोना बिनिखायनो जोङो मोजां खौसो नांगौ नालाय जोङो मोजांखौ खालामनांगौ बिदिनो जोङो गाज्रिफोरखौ लाबोनो नाङा जोङो आरो जोंनाव लेथ्राया गोबां रोखोमनि लेथ्राबो जानो हागौ जोंनि जायगायाव
औ
बिदिनो जोंनाव बायदिसिना निसा बुस्थु बाहायनानै जों माने निसा मुस्थु जोङो निसा बायदिसिनाफोर जायोबा माने जोंना एसे माने ओ गाज्रि जायो जोंना माने देहाफ्राबो गाज्रि जायो बिदिनो जोङो साखोन सिख जों जाया बिदिया माने लासैनो गादा जालाङो बिदिनो थाब माने लासै बिदिनो बेमार आजार जालांनो हमो जोङो साफा थानायजों लोगोसे जोङो बेमार आजार जायैनि जोङो गाव गावनि देहाफोरखौबो जोङो नायानांगौ बिदिनो जोङो निसा बुस्थु मोनजाया बिदिनो जोङो बिदिनो फेग्रा बेसाद बायदिफोरखौ जोंङो जानाङा जेरै जोङो आरो जोङो जोंनि उदैफ्रा मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो थाव गुसु जानाङा बयल बायदिफोरखौ जोङो जानांगौ जोङो थावखौ खम बाहाय ब्ला जोंनि उदैयाव प्रब्लेमफ्रा खमायो जेरै जोंनि उदैयाव गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जानो हमो लासै लासैनो जोंङो बैसो जाब्ला जोंङो मोनसिगोन आरो ना उदैयाव जोंना जबोद रोखोमनि प्रब्लेम जायो। बिदिनो जोंङो थाव थाव जोंना जोंना थावखौ थाम थाव अबयसे जोंङो बांसिनै माने बाहायोब्ला जोंना उदैफ्राव माने गाज्रि जानो हमो। जोंङो गाज्रि जानानै माने जोंना उदैफ्रा माने बांसिनानो पेटिलिभार गेस्ट्रिक बायारिफ्रा माने गोबां जानो हमो।
औ
दा होमबा ओ जाथ'सिगोन दे नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां
ओ उम